औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। दायो मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथाङा
आं बे जेरैबायदि दानि सुबुंफोरा जों नुयो जे अनलाइन ज इन्टारनेट फैनायनि जाहोनाव जोंहा गोबांथार सुबुंफोरा माखासे अनलाइननि गेजेरजों रां खामायोना बिनि सायाव एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां।
औ आरो नोंथां बिदिनो माबा दा इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो गोबां खामायगासिनो। दङ आर्निं खालामगासिनो दङ नङा होमबा अनलाइन नि जोहै इन्टारनेटनि जोहै
बिदिनो इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो बे इन्टारनेटाथ' गाव हारसिं जायाना बियो एप्सनि थ्र'यैबा बिदि माखासे माबानि गेजेरजोंसो खामानिया सोलियो नालाय इन्टारनेट बा इन्टारनेट बिदिल'थ' जाया थारमाने बेयो माखासे माखासे एप्सफोरनि गेजेरजों इउजारफ्रा बिदिसो रां खामायो खामायबा दा बेबायदिनो जोंना गेमबो दङ मेइेनलि गेम माने एप्सफोर दिहुननानै दिहुनग्राफ्रा एप्स दिहुनग्रा दिहुनग्राफ्रा माने एप्स फटिउ होननानै बिदिनो गे गेम्स मोजां खोनानना खोनायाखै
औ खोनादों नों
बिदिनो गेम्स गेम्स बायदिसिनाफोरखौहाय जोंना इन्टारनेटनि जोहै गुबुन गुबुन एप्स दिहुननानै बिनि जोहै आं आरनिं खालामो आरो बेबायदिनो जोंना फेसबुक दङ मोनसे आर्निं प्लेटफर्म आरो मोनसे दङ इउटुब नङाहमबा
औ औ
इउटुब दङ बेनिफ्राय इन्सटाग्राम दङ सिगां समावहाय सिगां समावहाय माने बिदि इन्टारनेटजों आरनिं खालामनाया बारा जायामोन नामा दाखिनि समाव खिन्थु बिराद माने अनलाइन बिदि इन्टारनेटजों माने बिराद आरनिं खालामनायखौ नुयो माथो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंना फेसबुकआव हार्ड आरनिं खालामो मानसिफ्रा आरो इउटुबाव आरनिं खालामो इन्सटाग्रामाव खालामो बिदिनो टिकटक दंमोन नामा सिगां
औ दङ दङ दङमोन नोंथां
औ खिन्थ' आं बेफोरखौ बारा मोजां मिथियो आरो म मायदि टिकटकफोरावहाय माबायदि आर्निं खालामो खिन्थु रिल्स बानाय बानायसो आर्निं खालामो नामा ब्लग रिल्स बेनिफ्राय बेबायदिनो मा होनो र रिल्स बानायगोन भ्लग बानायगोन आरो बिदिनो मा मा गावसोरसो मिथिसिगौ आंथ' जेबो बारा मोजां मिथिया खिन्थु बिनि गेजेरजों माने आर्निं जायो होननानै मिथियो आरो
औ
नोंथाङा दसे फोरमायदो माने माबायदि आर्निं खालामो नोंथाङा मिथिनोबो हागौ
औ मिथियो मिथिनायालाय दा माखासे इन्टारनेट फैनायनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरा गोबांथार अनलाइननि जे थ्रुयै माखासे अनेग ख्रियेटर फोर दङ ससियेल मिडियानि गेजेराव बेफोरजों माखासे रां आरजि जों जों नुनो मोनो दा फेसबुक इउटुब बायदि बायदियावहाय गोबांथार कन्टेन्ट क्रियेटरफ्रा माखासे मोजां मोजां कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै भिडिअ आपल'ड खालामनानै जों गोबांथार रां आरजिलायनायखौ नुयो दा बैफोरनि स्पिडआव जों बुंनो थाङोब्ला गोबांथार सुबुंफोर जे गाव गावनि मोनफा मोनफा जे थायो बिदिनो कन्टेन्ट
औ गावबाागाव गावबाागाव कनटेन्ट लायो नङा होमब ना
ओं सोरबा जानायनि जानायनि बेलायाव खालामगोन सोरबा ट्रेभेल खालामनायनि बेलायाव खालामगोन सोरबा बिदिनो मिनि ब्लक बायदि बायदिखौ लानानै गोबांथार सुबुंफोरा कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै जे भिदिअ आपल'डफोर खालामनानै जे रां खामायनायखौ जों थारमाने नुगासिनो आरो बेफोरो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो आरो दङ माखासे बैफोरनि बेलजों बफोरनि गेजेरजोंबो जा मोजां जायो जे आरनिंल' नङा बेवहाय माखासे जे जोंनि उन्दै उन्दै माखासे फरायसाफोरनोबो बे भिडिअ'नि गेजेरजों। माखासे गियान सोदांनानै होनो हायो जे दानि माखासे सुबुंफोरा थायो जे माखासे ज बोसोन होनाय जे मोनसे कचिं बायदि बायदि।
आजिखालिथ' आरो मा होनो इडुकेसन जेरै सोलोंथाइखौबो जोङो। इनफरमेलि होनगोन बेखौ फरमेलि नङा इनफरमेलि गोबां इ इउटुबनिफ्रायहाय जोङो कचिंफोरखौ नायनो हायो कचिंफोरावहाय अनलाइन माने इडुकेसन होनाय जायो फोरोंथाइ होनाय जायो बिस बेनि गेजेरजों बिसोरो। मोननै खामानिखौहाय मावनाय जायो नङा होमबाना मोननै खामानिखौ बिसोरो। जाफुंहैयो मोनसेया जाहैबाय माने आर्निं प्रसेस बिसोर बे आर्निंबो खालामगोन। प्लास बिसोरो इडुकेसन होगोन बेबायदि मोननै खामानिफोरखौ मावो बिदिनो गुबुन गुबुन ब्लक्स नोंथाङा बुंदों। जानायनि ब्लक्स बिदिनो गावबागाव हम गावब गाव गावबा गाव गाव गावनि लाइफनि माखासे। गावनि लाइफखौहाय गावनि लाइफआव मा जाबाय थादों बा गावनि लाइफआव गाव माबायदियै। थांनानै दङ बेफोरखौ माखासे ब्लकनि गेजेरजों फोरमायो। बेनि गेजेरजों बियो फोरमायनायनि गेजेरजों। सोरनोबा थुलुंगाबो होनो हायोबा सोरनोबा सोरनोबा गाव गावनि। गाव माबायदि थासारियाव दङ बेखौबो मिेसेज हरो बेनि गेजेरजों आर्निं खालामो बेयावथ' जेबो लस गैया नङा होमबा। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जानायनि हमना ला। बर'फ्रा जानायनि भिडिअ' होयोब्ला हमना ला बियो गुबुन गुबुन जाग्राफोर जेरै बर' फोर मा मा जायो जेरै अमा जानायखौ दिन्थिगोन एबा आरो बेबायदिनो नारजि अमा। जानाय लोंनायनि बिसोर भिडिय' होयोब्ला बेबायदिनो बर'फ्राखौ अनलि माखौ जायो माने बेखौो सेयार खालामगोन नङा होमबा। गेजेरजों माखासे आइडेन्टिफाइ जानो हायो। आरो बेनि गेजेरजों बेहा इकाम इनकामबो जानो हायो‌। दा नोंथाङा मिथियो नामा माने बिदि अनलाइन जोहै बिराद मानसिफ्रा माने गावनि लाइफ बेवहाय थोजासे साफिसिन्टलि आर्निं खालामनो हायो नामा।
जों नंगौ नोंथाङा मोजांखौनो सोंदों दा जों नुनायावहाय। नै बेफोरो। माने इन फिउसारनि थाखाय नङा आं नुनायावहाय माने। माखासे बियो जेरैबायदि दा हमनानै ला जोंहा माखासे सिगांनिबो। जे गोबांथार एप्लिकेसनफोर दंमोन टिकटक। लाइकि बायदि बायदि एप्लिकेसनफोर दंमोन अनलाइन बेफोरो। जोंहा दा नै गोमानानै गोमान औ।
लाइखिया लाइखिबो दङना?
औ गोमानानै थांबाय बेफोर दा माखासे एप्सफोरा दा। आगोल अ आगोल सुबुंफोरा बैफोरजोंबो खामानिमोन नाथाय दा नै गैला। बेनिखायनो आं सानो। जे बैफोरनि बायदि बेफोरो अनलाइनजों रां आरजिनाया माखासे। ज बेफोरो माने फार्ट टाइमाव।
पार्ट टाइम सिस्टेम बायदि अ बेनि गेजेरजों माने बेयावनो फुल लाइफखौहाय स्कुल लाइफखौहाय बिनि गेजेरजों माने थांना थानो हागोन बेखौ मोनसे बड'सा लानो नाङा आरो। बेनि गेजेरजों माने केरियारखौ नोङो बरबाद खालामना लानो नाङा आरो दा बेजों। पार्ट टाइम हिसाबै बेखौ मावोब्ला मोजां नङा होमबा बेखौ पार्ट हिसाब पार्ट हि खाम मोन एबा्नानै लायोबा मोजां बे दसे द गावनि आखाइ खरसनि थाखायहाय मावनो गोसोब्ला मावनो हागोन बिनि अनगायै माने बेखौनो लाइफ टाइम माने बिनि गेजेरजोंनो आङो थांनानै थागोन बा बेनि गेजेरजों। जजोंनो आङो फेमलि फेमिलिफोरखौ सुफुंगोन बिदि होननानै सानोब्लाथ' माने उनाव जुदि बे एप्सहाय बा बेबायदि प्लेटफर्मफोराहाय जुदि अभार जानायनि थाखायहाय मानसिफोरनि माने गाज्रि माने माबा जानायखौ बे खौ नुनानै जुदि बेन सेनफोर खालामना होयोबा माने। उनावहाय माने आनला सानला जाहैनायनि सान्स थायो आरो बेनिखायनो माने मानसिफ्रा। खोब एलार्ट जानांगौ जे माने बिनि बियो फिउचार माने। गोबां समसिम नङा माने बेखौ पार्ट टाइम हिसाबै लानो न लानो नांगौ आरो।
औ नंगौ। दा नोंथाङा एसे आगोलावसो बुंदोंमोन माखासेया जोंनि। जानाय लोंनायनि सायाव बुंदोंमोन जे माखासे सुबुंफोरा जे जानाय लोंनायनि ब्लग बायदि बायदि बानायनानै जोंहा माखासे कन्टेन्ट क्रियेटरफोरा भिदिअ बाननानै आपलड खालामो दा बेफोराव जहा माखासे मुलाम्फा दङ बेफोरल' नङा जे जोंनि माखासे जे जोंनि बर'। सुबुं माहारिफ्रा जोंनि ओनसोलाव थानाय जानाय लोंनाय माखासे ट्रेडिसनेल दड्रेस गाननाय जोमनाय आरो। माखासे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बैफोरखौबो जोङो माखासे। बिदिनो कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै भिडिअ' बानायनानै जोङो फेसबुक बा इउ इउटुबफोराव जोंहा भिडिअ आपल'ड खालामोबा जोंनि जे माखासे हारिनि थाखाय निसय जोंहा जोबोद मोजां आरो लोगोसे जोंहा आर्निं। दङ साइदवहाय बेबो नंगौ जोबोद मोजां। जों बेनि गेजेरजों जोंनि माखासे बे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बैफोरो गुबुन हारिया मिथिगोन बा जोंखौ ओरैबायदि जों थायो जायो। गावजों गाव माबायदि मिलायना थायो बेफोरखौबो गुबुन हारिया। मिथिहैनायनि जोंहा माखासे गोबांथार चान्स थायो आरो गुबुन हारिखौबो जों नुयो जे बेफोरबायदिनो गावसिनि जे थानाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोबांथार माखासे कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै जोङो गुबुन हारि हारि। फोरनि सिगाङाव दिन्थियो आरो बेवहाय मिथिसार जायो जे बैसोर हारिनि माखासे जानाय-लोंनाय गाननाय जोमनाय बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि बिसनि माखासे ट्रेडिसनेल जे मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय। बेफोर माबायदि बेफोरबो जोंनि माने। बुहुमावनो जोंहा गोसार जायो आरो दा बेफोरो। जोबोद मोजां। बे अनलाइननि गेजेरजों जे जोङो माखासे। सुबुंफोरनि गेजेराव जोंनि मासे थासारिफोरखौ जोङो बे मिथिहोहरनो हायो बेफोरो आरो दा होमबा नोंथां जोंहा बुंबाबो। खोथाया जोबनो थाङा नङा होमबा समाबो जाबाय बेनिखायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दोनथ'नोसै जाबायथ' दा टाइमा औ दे।